बाय
औ खोनाबाय। दं ओरैनो जिरायलाबायनानै
ए मा ओंख्रि जाखो? दङ' ओरैनो। ए मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया दालि आलु भाजा फान्थाव भाजासो।
ए
नोंहालाय मा खालामगासिनो?
दङ' ओरैनो उन्दुनानै।
ओहो जोंनिथिं अ खा हायाखै।
ए
थानायाव
अहाय थादों अहाय थायो नों दा?
नोगोराव दङ' माने दा आं। आमायनावसो दंथ'यो।
माला थाङा?
दाखालैसो फैफिनदों थांफिनसै साननैसो थानानै।
माबा खामानि मावदों नामा?
उम मो मा खालामगासिनो?
दङ' ओरैनो जिरायनानै।
खोनायाखै?
दङ' ओरैनो जिरायनानै।
ए मा ओंख्रि जाखोमोन?
माबासो मा होनो दालि पटल भाजा।
ए
माबाया अमाया फुलखौ जालांजोबबाय नै।
होम
अखा हादोमोनरा ओमफ्राय हागाबाय दा थाइ फिसा फिसा थाइफ्रिनानै दंगासिनो।
थान्दा खोमा ओरै होमबालाय बोथोरा।
उम मा खालामहैयो नों मा खालामहैयो बेयाव?
नो माबायावसो दं आमाइनि न'आवसो दं।
ए आंहालाय माबा खामानि मावहैदों खोमासो सानदां।
माबायाव मावबा दा जागासिनो ना।
उम उम।
नोंसोरखौ लेंहराखै?
लेंंहरदोंमोन मैयाहाय ओमफाय फासाव हौवाफोरनि होनदोंमोन नालाय हौवाफोरनि जाग्रोदोंमोन मैयाहाय ओमफाय दिनैनिफ्राय हिनजावफोरखौ लादों होनदोंमोन ओमफाय थाङा होनोबा थाङाखै रावबो फरमस्रियाबो माइसो गायदों आब' रन जियाबो जों गैखाय गैया थाङानो।
रोनसोनद्रि ना माबा मोसानाय ना मानो।
उम सोरनाबा सोरनाबा आन्जादबो जादोंना।
ए उम।
ओमफ्राय सोर सोर थांगोनदां इसोर माखासेफ्रा माइ गायजोबदों मालाय बयबो बेस
माइ गायनाय बोथोर ओ आरो बिदियाव ओंखारबाबो न'नि बिमा फिफाया रायो ना गायनायखौ फुनांगौ। खामानि थानाय समाव।
खामानि गारनानै थांबा आं
हुम।
बिदिनो जोंनाबो दाथ।
दहाय खोन्थादोंमोन बेखायनो
उम।
माबाया
सोरो
सन्थसआ
सन्तुसजों रायलायदोंमोन नों?
उम बिर हरदोंमोन
ए साला आंनाव हरनो थिनबा सरदार लाया दा बियो
बिसोर मोसाबायदां
मोसागासिनो खोमा आं
फुङावसो
ए
उम
मोसानाया मोसानानै आथिङा गायें गुयं जालायलायबाय बे खनसेनि बायदि
उम साजोबदोंनो मोदोमानो
आरो मोसानायाबो बियो एसे आलदा धरननि आलदा रोखोमनि खोमासोदां बे
हिनजाव हौवासो ज'सो मोसानाय नो बेयो
उम ओंखायनथ दाहाल थुंग्रि दानलायलायनाय
उम
फाय जोंहा मोनासै एफफा लस मोजांबो खोन्थाहरा ओमफ्राय रावबो थाङाखैनो जोंनिया लोगोफ्रा सोरबा माइ गायदो
सावगारियावहाय हौवाफोरखौ नुनायखाय हौवाफोरनिल' दां
उम
फन हराखै जोंनि खौबो खोन्थायाखै जेबो
रावखौबो लेंंहरखायाखै दस्रानि खौ ओमफ्राय बिनिल' जायगानि नाम सन्थस मोना माने बाहायनो थाफैबाय थाखायो नालाय दंहैखायो नालाय ओंखायनो आदा बेरदावबो दंना
गैया बिबो हराखै दहाय माबानो होनहरबाय आं
सुदिमा थाङाखै खोमा बेयावनो दंदां न'आवनो
सुदेमबो दंफैयोमोन
हो
बेबो दंफैयोमोन बेयाव जायगायाव औ
गैया न'आवनो दं बियो थाङाखैदां माने सोलोंनो
इयोना
ओहो
दे आं न'आवसो दं नंदों
बेंथलावसो दंफैयोना आङो न'आव दंबा थांगौमोन आङो फाय न'आव गैयाना
औ आं माबा खालामनानै जाफिनबाय ब्रा आं फन हरजास जों दा
ए
जानबुङा हरफिनोसै माबा रिप्रेस खालामनांगौ नो आं खालामथ'वाखैमोन
ए आब' सोदोमस्रिजों राचलायखांबाय आं दासो ओमफ्राय आब' सोदोमसिनाबो हरजाया आंनाव हरफिननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय हरजायाखै नो
हरजाया जादोंनो
उम दाहाय जाबा हरगोनदां आब' दिंखोआ लोमजानो खारदोंसो होनदों उन्दुनानै दंनो बोरैबा मोनदोंनो दाहाय मोनासि मोनासे हर होन
मैया हरदोंमोन आंनाव बेलासि बेलासि
आंबो आंनाव हरदोंमोन बेयो ओमफाय आं हरफिननायाव दानजादों
आंनाथ' मैया नोंनाव गैया ओरैनो थांबाय जायासै मानो जाया मानो जाया होननानै होबाय थुबाय थाबाय थुबाय थाबाय खनथामसो ह लाथिख' लाथिख' सो थाहैजोबबाय
सम सम बिदिनो जायोलै एखनबा ओमफ्राय हारसिं जा फिनोबो
उम
थावर नाङाबा नो जायो खोमा
नंगौदां ओमफ्राय माबा मा होननांगौ ओरैनो जानला मोनला रायलायबाय
सान्दुं गोसा दुंबा हामगौमोन खान्थाल जाजाला बायगौमोन मैयाहाय खान्थाल जानो होनबाय गैया जानायानो जायाखै उन्दुनानै सेल सेलारा सानसे सिखानो रोङाखै
दाबबो गैया आंहा मोनजायाखै देग्लायनि थाखाय खान्थालखौ नआव थांबासो जानांसिगोन लिसुखौबो खान्थाल फांसे दङ गावब्रायोलै राबाथाय
जाहैलाबायनांगौ र मालाबा
लिसुखौबो थाइ बा सयथासो माबा मोनजादों
आब देंखोआ आमथिुवायाव नआव दंबा फैयो होनदोंमोन गावसिनाव जानो खान्थालबो दं थाइजौबो दं आनारसबो दं होन जोंनाव जानो फै होनदोमोन ओमफाय आंहा बेंथलसो दं नालाय
फानोसो मालाय
फानदों फानैबायसो ओमफ्राय बेयाव मै दाखालि लाब फादों आरो खयथासो
मानसिफोरनो जासिहरलाबायो आङो रावबो लांफैया आबअनजिमायाबो दाखालि लांफैगौमोन बिमाया आयंआ काजलगावआव फैबा
बै माबालाय बानायाखै आमथिखानिया
आब अनजिमाया।
औ। जाया।
ओहो बानायाखै।
मानजाया बिबा माबानाबो रिम रिमानाबो साननै सानथामसोनि उनावसो जागोननो होनना बुंदों।
औ आं हरदोंमोन मैयाहाय।
दासो मानसिफ्रा जा माबा जासावगासिनो।
साननैनि उनावसो रायज्लायजागोन होनदोंमोन। बावखालानो ओमफाय जोबखानसैनो।
उम।
मा बेसेबां रायलायनो मोनबावगोनसि बेलाय।
उम। मोनबाय मोनाखै?
हो।
मोनबायना मोनाखै?
आंना?
उम।
मोनाखै।
ए आंना दा दाख्लै द'जौ। उम।
फास आव आंना थाइनै हाबनाय ओमफाय।
उम।
गोजौनिया हाबबा हारसिं हाबखायो दा? ना अहायबा थुनांगौ ए।
नों सिगाङाव माबाल' होग्रोनांगौ उनावहाय गावनो हारसिंनो हाबखायो।
उम दा नैजौ थाम थामजि गुल' जानानै दं।
नैजौ थामजिगु हाबदोंदां होमबालाय।
जानानै दं माने ओमफ्राय हाबाखै गोजासो जानानै दंना।
ए गोजाया माने माबा जागासिनो बे
औ उम हाबबासो गो थां जायो दा?
औ।
जा
साननैनि उनाव जागोनदा उम्म बिदिनो लायो बिदि जानानै
खासैमोन ना रायज्लायैयानो बेखायनो खोमा मैयासो गोसो खांब्रबलाबायनानै रायलायदों थिनबाय थाबानायखायसो बेबो।
उम्म उन्दै मानसि
दावराव दावसि दावराव दावसि टाइम गनो ना आरो आं माइबाय माइ गायबाय थानाय ना एखायनो मोनायावबो मेंनानै गोदो उन्दु सै
गायदों बैयाव
माइ गायदोंमोन दाखालि माबा बाजै मोननावहाय जोंनि खोलानियाव ओमफ्राय बेयाव गायखांनानै फैबाय।
बेंथलावबो गायो?
बेंथलाव उम्म आमथिुवाबायबा गाय थ'वाखै दा आङाय मोननाव
खोबो लिंहरदोंमोन माइ गायनो। ओरैनो गायना हैयो ना हो
आरो सालाखाथिनि आनैयाबो गायनो लिंहरदोंमोन गाबोनहाय फै गाबोन फैफिनबा फैफिन रबिबाराव लायगोन आंनो।
सालाकाथिनि अबे साइदजों?
सालाखाथि बे माबा
एन टि बि सि दंना?
बे कम्पानिनि ओरै माबाथिं बे माबा नाजां बुरै नाजां बोराय हाजोआ बे सेरावसो बे सेराव गुदियाव माइ गायनांगौबो बे हाजो गुदियावनो।
ए।
हाजोनि गुदि ओमफाय हाया एसे लाल माथिना गोजा गोजा आखाइया खालार नांजोबबो बेखायनो बायो आङो।
हाजोनि खालार ना बे?
ओम दैयाबो आइरन जायोना गोजा गोजा ओंखायनो बायो। गस्लाफ्रानो माराम माबाजोबो खालार नांजोबो।
नै समाबो जानोसै ओमफाय आं हरफिनि।
र' एसे थाबावनो। जाथ'बाय जिसे जिसे जाहोग्रोनो।
औ जानायथ' जाबाय ओम। औ दे।
बे बेहरसि लबर‌आ सोरनि? इसर हो।
होम दानाखै।
दानबाय मोनथ' आं।